औ औ औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथाङा?
दाथ' ओरैनो दंथयो।
औ आं नोंथांजों एसे जोंनि बर' फोरनि फोरबोनि बागै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो
अह
औ दा जेरै जोंनि बर'फोराव बरफोरनि फोरबोआ जाहैबाय बैसागु मागो एबा काथि बै सागु होननाय जायो औ बेफोरनि बादि रेज बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ।
औ। जोंथ' दा मिथिनो मिथिखागौ जे बैसागुआ जोंनि। बर'फोरनि थाखाय बेसेबांबा गोनांथार नङा होमबा।
औ
औ जेराव गासैबो गथ गथाय बोराइ बेन्थ एबा सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजायो नङा होमबा औ आरो जोंङो बैसागुखौ जों बरफोरनियाव जे गोदान बोसोर हिसाबै मिथिनाय जायो आरो।
औ।
औ दा जेरै बैसागुआव। सोग जेरै जोंनि बोसोरा जोबखालि जेरै सैथो दाननि जोबथि खालाराव जों मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरो बे सानखालिखौ मोसौनि बैसागु होननाबो बुंनाय जायो आरो बैजा सानखालि जेरै लाव फान्थाव हालदै बेफोर बे खौ हानानै मोसौनाव सारस्रिनाय जायो आरो। जेराव मोसौफोरखौबो गानहोनाय जायो बै मालाखौ आरो। ओ मोसौखौ बै सानखालि आरो मोनाबिलियाव। जेरै गोदान दिरुंजों खानाय जायो आरो।
औ।
औ आरो बिदिनो ओ मोनाबिलियाव गलियाव बा लामायाव बिदिनो ओ थुफवाफोर सावनाय जायो जेरै। थाम्फैफोर खारथों होननानै
ओं
औ आरो बिनि अखानायैथ' आरो मानसिनि बैसागु जाहैबाय। बिसेेराव। गासैबो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां गेदेर उन्दै सनमान लालायनाय जायो आरो जेरै। ओ उन्दैफोरा गेदेरफोरनि सनमान लायो।
ओं।
ओरैबायदि आरो बे सानफा बिदिनो जाबाय आरो बेनि अखानायैनिफ्राय जोङो न'खर न'खर थांनानै रंजानायखौ नुनो मोनो आरो।
अ।
औ नोंथांमोननिथिं बैसागु फोरबोखौ माबायदियै फालिनाय जायो एसे बुंनो जागोन नाला।
जों मिथिंनायाबोथ बिदिनो मोसौ थुखैनायफोरखौबो फालियो मोसौ थुगैनायनि फालिखांनायनि अखा नायै बिदिनो। मानसिनि नालाय बिदिनो गिदिरफोरखौ सनमान लायो सनमान लानानै मन्दिरफोरावबो उम फास उ बेखालि सनमान लाबाय सनमान लानानै मन्दिरफोराव थांबाय मनदिर। थांनानैबो बिदिनो गासैखौबो सनमान लालायबाय ओमफाय अखानायै। अखानायै गामियाव मोसानाय जायो आरो गामि गामि हाबनानै । न न' न' ओम खाम, सिफुं गासै गासैखौबो दामग्रा देग्रा गासैखौबो लाजोबनानै रंजानाय जायो । खुगाजों खननानै जोंनि बर'नि मेथाइफोर बानायनानै खननाय नुनो मोनो ।
औ औ दा गोदोनि दिनावथ'
बर'नि ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय गोमो दख'ना आरनाय फोर लानानै मोसानाय नुनो मोनो रंजानाय ।
औ औ ।
बिनो गामि गामि औ दे ।
औ बिदिनो गामि गामि गासिबो ओंखारलायो मो सानो जेरै औ दा गोदोनि दिनावथ' जोङो नुनाय बादिब्ला जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरखौ लानानै मो मोसानाय बा रंजानाय नुयोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव जों गोबांखौनो जेरै गोदान आइजें जेरै बक्सफोर दामनानै मोसानाय नुनो मोन्दों ।
औ ।
दा बेफोरनि थाखायबो जोंनि गोदोनि ओ बा जेरै सेरजा, सिफुं दामग्रा सुबुं फोरखौ एसे खम जालांनाय नुनो मोनदों आरो ।
औ दा एसे नु बारा नुनो मोननाय नङ उनफोरावथ' थायोैगोना थाहैला । दानो खमायलांजोबबाय अ दामग्रा देग्रा इफोरो थ' दामनो रोंग्राफोरबो बारा थाला दानि जुगावथ'
नंगौ नंगौ ।
औ ।
औ दा बैसागुखौ जोङो जोंनियावथ' बैसागुखौ ओरैनो स्नि सान फालिनाय जायो । ओ जेराव जेराव गिबि सानखालि जोङो बेबायदिनो दुगैस्रां लोब गेदेर उन्दै सनमान लालायनाय जायो आरो बिनि उननि सानफोराव ज जोङो जेरै मोसानाय रंजानाय थाबाय आरो बिनि गेजेरावनो जेरै गोखा गोखै जानाय । बेबादिनो मोनसे ओ माबा दं आरो । जेराव जोङो जिदाइनथा गोखा गोखै औ औ बे फोरखौ गोखा गोखै मैगं'फोरखौ जों खांनानै जानाय जायो आरो औ । आरो बे मोसौ थुखैनायाथ' थाखाबायानो ।
औ ।
औ आरो बेनि जानाय लोंनायाबो एसे आलदा जायो जेरै बैसागुनि दिनावथ' जानाय लोंनायखौ थाखायो नालाय जेरै दा जोङो जा जा ओरैनो बेलेग सानफोराव जा जा जायोमोन नाथाय बैसागु सानखालि जोङो एसे बेलेग जायो आरो जेरै गासिबो जमायैनो
गोखा गोखै गासैखौबो खानानै जानाय बिदि जायो। एखौथ' मोसौ दुगैखालिनो जानाय जायोखोमबा बिदि गोखा गोखै जानाया।
औ औ नंगौ नंगौ।
संक्रान्ति ना मा होननाय जायो।
औ औ औ।
बिदि जाना जायो आरो बेखलि ग- गोखा गोखै गासैखौबो हाग्रानि मैगंफोर बुथुमनानै जानाय जायो आरो ना।
नंगौ नंगौ दा। औ दा बेबादिनो बैसागुआव मोसाखांनायनि उनाव ज आंनि सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफोरा जा बैसागु मागिनानै जा माइरं फैसाफोरखौ मोननायजों जोबथि सानाव जयैनो एसे खानाफोर जालायनाय जायो आरो।
औ।
जेराव गोबाङानो थालिर फस्ला होननानै जा बेबायदिनो जामुं बानायनाय नुनो मोनो।
ओम।
औ। आरो बेबादिनो बैसागुनि दिनाव बेखिनिया रंजानाय जायो आरो। आरो जोंनि मोनसे फोरबो दंबावो जायखौ जों मागो होनना मिथिनाय जायो।
औ।
बे मागो दिनावबो बैसागुनि बादिनो जानाय लोंनाय जानाय खालामनाय जायो। आरो बै मागोआव नाथाय एसे आलादा जायो आरो। जेरै जेरै जों बैसागुआव जेरै गदेर उन्दैनि सनमान लालायनाय जायो। बेबादिनो मागोआवबो मागोनि औ मागो दाननि सेथि खालाराव गासैबो दुगैस्रां लुस्रां बेबादिनो सनमान लालायनाय जायो आरो गेदेर उन्दैनि आरो बेनि उनाव दा जों मागोआव बेलागुर सावनाय बानायनाय जायो। जेराव गाैबो सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै नारा बा जिगाब औवा बेफोरबायदि बानायनानै बेलागुर बानायनाय जायो आरो आरो बेयावनो मागो दाननि बा मागोनि समाव फुङावनो गासिबो दुगैस्रां लुस्रां बे बेलागुरखौ सावहैनाय जायो आरो
अ। ओमफ्राय अखानायैथ' बिदिनो खुलुम न' न' खुलुमहैनानै फिथाफोर इदि जाला बायनाय जायो।
औ औ औ आरो गोबाङानो बे मागोनि दिनाव गोदान गोदान बाथौ दुमनाय जायो आरो।
औ ओम ओम।
आरो बेयावनो गासैबो गामिनि ज' जानानै बाथौफोरखौ दुमलायो आरो बै सानखालिबो माना लिरनाय जायो आरो आरो बेनि उनाव दा जोंनि मागोआवथ' थाखाबायानो फिथाइ फिथा सावनाय बेयो नियम' । थु दुंखायो
ओं
बेबादिनो गासैबो ओ ज' जालायनानै फिथा जानाय जायो आरो ओरै न'खर न'खर थांनानै साहा लोंहैनाय बा ओंखाम जाहैनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ ।
औ आरो जोंनि मोनसे आरोबाव । फोरबोआ जाहैबाय काति गासा सावनाय होनना बुङो।
ओं
जेराव दा जोंनि बर' हारियाव जोङो । ओ न'ओ बाथौसालियावथ' सावनाय जायो बेनि उनाव एमाइ धुबलियाव सावनाय जायो आरो जोंनि गलियाव सावनाय जायो आरो लामायाव सावनाय जायो बा बारि बागानफोरावबो सावनाय जायो आरो
औ ।
दा नोंथाङा बै मेथाइखौ खोनादों नामा जे दुब्लि बारियाव सा सावनानै खननाय मेथाइगौ
बेखौ ओहो खोनाफेराखै ।
औ दा जोंनि बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों आरो दा दुब्लि बारियाव माइ फो दाथ' खारथिगासानि दिनाव माइआ ओंखारहैनाय जायो नालाय गोरलै गोरलै आरो बेनिखायनो बै माइखौ जे गोदोनिफ्रायनो माने जोंनि आबै आबौमोनानो बुंबोनाय आरो जे ओ बे फोथाराव साथि सावनानै जोङो जे बै माइखौ बा माइ आबादखौ जोङो माने दा सखा दाउ बेफोरनिफ्राय रैखा खालामनाय होनदों आरो जेरै बेबाददिनो मेथाइ मोनसे दं जेरै हुर हुर ओ दाउ जेरै बिदिनो आबै आबौमोना खनोमोन आरो दा आंबो एसे बावबाय औ औ । बे बे हुर हुर दाव औ औ बे रोमै रोमै गोसोआव दं जेरै हुर हुर दाउ नों जोंनि आबादखौ दानि थाखाय । ओ एक्सट्राहै होगोन होननानै बेबादिनो माबा मोनसे बुंनानै खननाय जायोमोन आरो उम दा बेखिनियानोमोन दा समाबो एसे लावबाय नोंथांजों रायजलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
हो
नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोन
औ दे गोजोननाय थाबाय । ओमफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मिथियैखौ मि मिथिनायनि थाखाय मिथिहोनाय
औ औ औ दे नोंथां बिदिब्ला ।